औ खोनादों नोंथां। मा खामदो नोंथाङा दा?
ओरैनो बिदिनो दंथ'यो जिरायना नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आङो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बैसागु फोरबो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ ओरैनो औ दङ सं ओ बैसागु बोथो सोर बुङोब्ला बैसागुआथ' जोंनि बर'नि मोनसे एंगारायै फोरबो नङा होमबा जोङो बेखौ दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोङो बिदिनो रंजा बाजायै जों बैसागु ओ बैसागु बुंङोब्ला जोंना बिदिनो स्नि सान जोंनि ओनसोलाव फालिनाय जायो जेरै जोङो गिबि सानखौ जों सैथोनि जोबनाय बा जेरै दमासि बुङो जों बै सान खालि जों मोखौ सान महरै फालियो जेरै जोङो औ गिबियावनो जोङो थाबैदि सिखारना फुङावनो जों मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो जा मोनो जेरै मोसौ थुखैनायफोरनि थाखाय नांगौ जा बेसाद जों बुथुमना लाग्रोनाय जायो जेरै औ कालाजि औ आरो बिलाइ लोगोसेनो थाराय बिलाइ आरो लोगोसेनो हालदै फान्थाव पानेलाव बैफोरखौ जोङो फिसा फिसा महराव हाना लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो मोसौनो थाखाय जोङो माला सुनाय जायो आरोखि
औ औ
बैफोर मालाखौ जोङो जेब्ला मोसौखो थुखैनो लाङो अब्ला गानहोनो थाखाय लोगोसेनो जों बै माला सुनायखौबो जों मोसौ गलि जोंनि थानाय न'नि दरजा मोखां आरो माइनाव बिनि जोङो दरजा मोखाङावबो जों आलायनाय जायो थिग बिब्दिनो जोङो बिदियैनो मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव थानाय दैमा दैसा एबा जों गावनि फुख्रिफोरावनो जों मोसौखौ थुखैनाय जायो जों गिबियावनो मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव दोंसे सल'बो जों खन्नाय जायो जेरै जो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बिफा गायदे बायदि दा जा बिदि जोङो सल' खनानै बै हालदै फान्थाव फानेलाव हाना लानायफोरखौ मोसौनि साराय सारै होनानै मोसौखौ उ थ गिलििर थि बिलाइजों जोङो बुनानै जोङो मोसौखौ थुखैयो नोंथां औ लोगोसेनो जोङो बै बे सानखालि जोङो मोसौखौ जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो उदाङैना हेंगारा हरनाय जायो ओ जों मोनाबिलि जानायसिम जेब्ला मोना बिलि जायो अब्ला जोङो मोसौफोरखौ दुब्लिनिफ्राय जोङो लाबो नानै जोङो आलारि बाथि सावनानै जोङो मोसौफोरनो बै दिनखालि जोङो गोदान सागा खानाय जायो जा गोजाम थाखागा जोङो बैफोरखौ जोङो नागार हरो आरो बिसोरनो जोङो गोदान फागा होनाय जायो। थिग बिब्दिनो मोसौ थुखैनायाबो थाङो आरो लोगोसे जोंनि ओ गोखा गोखै जानाय जोङो जा हायो जोङो बिदिनो से जौ थाम स्रियो बिदिनो जों गोखा गो खै बुथुमनानै जानाय जायो जेरै मान मुनि बेदिलेथा जा हायो जोङो माइसुन्द्रि गासैखौबो
औ
औ लोगोसे जों खुंखाखौबो जानाय जायो बै सानखालिनो जोङो अमा बेदरजों लोगोसेनो जोंना बैयावबोमोन बिदिनो गामिनि जोंनि आनै मादै दादा बिदि बिसोरो जौ बिदै लों नाय जायो गा गोमजायै गसिबो रंजा बाजायै औ बिदिनो मोसौ थु खैनाय साना जोंना बिदिनो बारग'लाङो बेनि उनाव से खालार खालि जोङो गासिबो जोङो फुङावनो दुगै लोबै जों गावनि बाथौ सेराव जों गासिबो जयैनो जोङो आर'ज गाबो खुलुमो जोङो जाहाथे जोंनि गोदान बोसोरा मोजां मोजां मोजाङै थाङो जोंनि देहाफोरा मोजाङै थायो जोंनि जिउआव जौगानाय फैयो न'खराव सुख सान्थि गोजोन फैयो थिग बेनि थाखाय जोङो गा सैबो जयै बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबो आरो खुलुमो बेनि उनाव जोङो उन्दै फोर जों गेदेरफोरखौ खुलुमो मान होयो सनमान होयो लोगोसेनो गदेरफोराबो उन्दैखौनो बोर साबस्रियो मान बावो बिदिनो आरो ना लोगोसेनो जोङो न'आव ओ बाथौ गुदि खुुलुम खांनायनि उनाव जों गामिनि थानसालियाव गासैबो रायजो राजा जयैनो थांना नै जोङो आर'ज गाबहैयो खुलुम होयो जाहाथे जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा गासिबो मोजाङै था थायो बिदि आरोना बिनि उनाव नैथि सानखालि जोङो गासिबो रंजा बाजायै ज' ओंखारनानै जोङो गामि खाथि खाथि गामिफोराव जोङो मोसानो रंजानो बाजानो ओंखारलां यो गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' लोगो नांना बेयाव जोङो मोसानो थाङोब्ला जोंनि आइजो माहारिया गोमो दख'ना रेगे रेगां फासोरा बिदिनो बिदि लायो आरो लोगोसे हौवाफोरनि बेलायाव बुङोब्ला गामसा गोथां आर नाय जि गुफुर बिदि गानो लोगोसेनो जों गोदो आबै आबौमोन होलांनाय सल' मेथाइफोरखौनो जों खननानै जयैनो रंजायो थि बिदिनो जोङो मो जानो थांनाय समाव जोङो दामग्रा देग्रा बुङोबा खाम जथा सेरजा सिफुं जथा बेैफोरखौ लांनानै जोङो जयै मोसायो जोङो मोसानो बिदिनो स्नि सान मोसा खांनायनि उनाव जा जोङो रां रु फा एबा जोङो मागिनानै मोननाय माइरं बैफोरखौ जोङो ज'यैनो जोङो लाव लावखार ओंखाम जायो गामिनि रायजो राजा लोगो नांनानै थिग बिबदिनो स्नि सान जोबनायाव जोङो बैसागो जोबनायनि उनाव जोङो जेब्ला बैसागो बिदाय - होयो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बिदिनो गामि गामि जाहाय एसे रां बुथुमा लोगोसे जोङो बैसागो मागिनामोना नाय जों बैफोर रामफोरखौबो जोङो एसे दोनथुमना लानानै बैसागो बिदायखौबो गाजा गोमजायै खगार हरो जोंनि बै बैसागो बिदाय होनायाव बिदिनो जोङो बिदिनो जा हायो बर'नि ओंख्रि एंग्राफोर जोङो अनला खारै सबायाइजों साम' बिदि संनानै जायो लोगोसे ओ नाफाम लोगोसे जों गांजेमा बाथोन बिब्दि आरो आरो लोगोसे जोङो बिदिनो जोङो रंजानायनि थाखाय जों देंखोगिरिफोरखौबो मोना बिलि समाव जोङो हरनाय जायो रोजाबगिरिफोरखौबो लोगोसे बै सानखालि जोङो उन्दै गथ'फोरनि थाखाय खारनाय बारनाय गेलेनाय लोगोसे साव सावगारि आखिनाय रोजाबनाय मोसानाय बादायलायनाय जों बिदिबो खुंनाय जयो जोंनि ओनसोलाव बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नों नोंथांनि ओनसोलाव बैसागो बोथोरखौ माबायदियै फालिनाय जायो आरो बैसागो दे खोथाबो बियो होनाय जायो?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां मानो फोरमायनो हाया जानो नोंथाङा जेरै बुंलां बुंलांनाय बायदिनो आवगायसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदों गिबियावनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थुखै ग्रोगोन मानोना जोङो सैथो दाननि जोबथा लास्ट दिना खालि जोङो मोसौनि बैसागु होन मोसौनो बैसागु होनना जों सानना लायो बेनि खायनो जों मोसौखौ औ मोसौखौ फुख्रि नङाबा दैमाफोराव जोङो थुखैहैयो नोंथाङा दि आवाय बुंलांबाय जेरै जोंनो मोसौखौ थुखैनो था थाखाय दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय आ पानिलाव बिनिफ्राय आरो फान्थाव हालदै बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा हानानै मोनसे आरुं गोरलै जिरनानै जोङो माला सुनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो बिनि उनाव बै फिसा फिसा हाफ्लेनाय मैगंखौ जोङो सारनानै मोसौखौ जोङो ओ थुखैनाय जायो आरो सो बिनि उनाव जों जोङो आवगायसो नोंथाङा बुंनाय बायदि गोदोनि आजै आजौ मोना गालांनाय खुगा मेथाइ दं दै जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था बे मेथाइखौ जोङो औ बे मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौखौ थुखैहैनाय जायो आरो नोंथां दैमा नङाबा फुख्रियाव जों आरो मोसौखौल' नङा जोंनि न'नि फिसिनाय बोरमा बेफोरखौबो जों थुखैनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जों बै साराय खिथुंनि हांगारखौ जोङो हल'नानै थाव गुबै लागायनानै जोङो मो सौनो फोथा फोननानै होनाय जायो आरो जाहाथे बियो औ अरनबारियाव आवगायथ' मोसौखौ ओ गोबां हाग्रा दंसोयोमोन नालाय बेखायनो अरननि मोसौ मु फुरफोरा जाहाथे मोसौखौ ओ गिनानै खारो जाया बिनिखायनो जोङो बे खौ फोननानै होयो आरो नोंथां गोदोनि आजै आजौ मोना मोन से फोथायनाय नालाय बिनिखायनो जों दासिमबो बेखौ फोथायनानै फोनो आरो नोंथां बिनि उनाव जों औ बिनि उनाव जोङो मोसौनो फागा बोराय खौ जोङो दिग्लि लिथि बिलाय थाराय बिलाइजों जोङो मोसौनि फाङाखौ बख'नानै जोङो जेरावबा जों फुख्रि नङाबा दैमायाव थुखैहैयो बेयाव जोङो बख'नानै खुनानै गारबोयो आरो बोरायखो बिनि उनाव जोङो मोखौनो औ फाङा गोदान होनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जों मोसौखौ खांनानै जेरै ओ दिग्लिलिथि थाराय ओमफाय हाना लानाय बै मैगं थाइगंखौ जोङो गलिनि सायाव जोङो थेबनानै दोननाय जायो आरो बा ख्रि गलिनि सायाव आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोंनि मानसिनि बैसागु होनो जेनेबा जों से खालाराव फालि यो आरो बेखौ बे समाव जोङो औ दख'ना थावसि रेग रेगां आगरनि फास्रा गस्ला ब्लाउस गोजा आरो हौवाफोरा गानगोन ओ गामसा गो ओ गो खायमा रेगे रेगां ओ बिसोरनावबो जोंनियावबो दानि बर' आइजोफोरा गाब गामसाफोरावबो एरखाङो नालाय आगर दानिया औ बेखौ गाननानै जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाबस्रिं बेफ फोरखौ लाना जोङो बैसागु न'खर न'खर मागिनो थांगोन आरो नोंथां। जायनिबा जों औ जायनिबा न'खराव जोङो मोसाहैगोन बे न'खरनि सुबुंफोरा जोंनो अनानै जा हरो माइरं एसे फैसा एसे हरो ओ बेखौ ला नानै फैयो आरो जोङो अननानै हरनाय जोंनि मोनसे बेबो अनसुंथाइ आरो नों थां औ जोङो जेरै औ जायनिबा न'खराव मोसानो थाङो बिसोरनि न'खरनि ओ सुबुंफोरा बै बैसागु नालाय जेरै जुमाय बेफोर जोङो मोनलोङो आरो जुमाय अमा बेदरजों अमा बेदर एवनानैजा फाजा होनाय बेफोरखौ जोङो ओ लोंनानै रंजा बाजा न'खराव मोसाहैयो आरो बैसागु नालाय जोंनिया बर'फोरनिया माइब्रा बिदैया थाखायो आरो नोंथां औ नं नंगौ नों थां बिनि उनाव जोङो न'खर न'खर मागिहैनानै ओ बैसागुनि जोब था बिदाय खालि जोङो लावखार ओंखाम जायो आरो बै सागु खौ खौथ' दानि ओ दा सा ओ दानि जुगाव जोंओ स्नि फालियो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो सोबथा बैसागु खालि जोङो ओ गोखा गोखै जौसे एकथा बिदिनि जोङो गोखा गोखै खै जानाय जायो आरो नों थां ओ गोदो औ गोदोनि सुबुंफोरा बुंनायलाय ओ बेखौ जायोब्लाथाय जोंनि आजार खारो होननानै बेखौ दासिमबो फालियो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ ओ नों थां होमबा दिनैनि बे जोंनि बैसागुनि बागै रायलायनाय समा एसेआवनो नामा नों थां
औ नोंथां दिनै नोंनिसिम बैसागो बोथोरनि बागै रायज्लायना मिथियैफोर खौबो मिथिना मोनबाय नोंथांनिसिम आंनि फारसे गोजोन्नाय थाबाय नों
औ गोजोनथों नोंथांनिसिम औ